औ खोनादों नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय।
गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथां।
नोंथाङा मोजाङैनो दङ ना?
औ मोजाङैनो दं नोंथां। नोंथाङा माबोरै दं नोंथां?
नोंथाङा सम दं ना?
औ दोङो नोंथां।
नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ औवानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ औवाखौ जोङो गिबियावनो ओ उम गामि ओनसोलावथ' जोंना बारि बारि गायना लाखानाय जायो नोंथां औवाखौ।
औ नोंथां।
औवाखौ जोङो गायनोब्ला ओ गिबियावनो जोङो गिबि थाबोला जोङो बे बिथायाव जोङो ओ बारिनि बे बि थाखौ जोङो एसे खोना लानाय जायो आरो नोंथां बेबायदि जोङो खोनानै ओ बेखौ जोङो औवाखौ जोङो ओ गुसुं गुसुं दानस'नानै ओम गायनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
बेबायदि जोङो बेखौ मोनसे मोनसे एसे गोजान गोजानैहाय बेखौ जोङो गायनाय जायो आरो नोंथां बेबायदि जों मोनसे मोनसे गाय यावनो ओ बेयो ओ बेबायदि गाजा ओंखारनानै बे औवाया बारायलांनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ बेयो बे गोरलैआ गाजा बेरनायाव बेबायदि जोङो नुनो मोनोदि जोङो बे औवाया गिबियाव गोरलै समाव बेयो ओ बिगुरजों जाबखो जाबखो थानाय नुनो मोनो आरो जोङो बेयो एरोप्लायफ देरोब्लाथाय बेयो गुगा लांनानै ओ बेयो गोजौ जालाङो आरो नोंथां। बेबायनो जों औवाखौथ' गिबियावनो जोङो जों थानो थाखाय जोंनि रैखाथिनि थाखाय जोङो औवाजों न' लुनाय जायो आरो नों थां।
औ नोंथां
बेखौ जोङो ओ मिजि मिजि बे गान्थिखौ जोङो दानख'नानै बेखौ ओ न' लुनाय जायो आरो बेखौ बेरा हिसाबै न'नि बेरा हिसाबै बेखौ जोङो मोजाङै दान खनानै बेखौ बेरा जिं बेबायदि न'नि थाखाय बेराखौ हेबनानै होयो आरो बे बेरा राया एसे गेसेङै स्रं स्रं थायो नालाय बेखौ जोङो हाजों गोबोरजों मिलायनानै जोङो लिरनाय जायो आरो। नोंथां
औ नोंथां
बेबायदिनो जोङो औवाजोंनो दरजाबो बानायनो हायो नोंथां आरो ओ खोरखिबो जोङो बानायनो हायो नोंथां।
औ नोंथां
बेबायदिनो जोङो ओ आबादारिफोरा फोरनि बेलायावथ' गो गोबाङानो दङ जेरै खदाल खरफि नांगोल मै जंगाल दांखुरा बेफोरखौ जोङो ओ आबादारिफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो नोंथां ओ गोदोनि दिनाव दानाथ' जोङो ओ बैगानिकआ जौगानाय जौगाबाय जेब्ला ओ बेफोरखौ जोङो बावनो हमबाय नोंथां। जोंहा दाथ' ट्रेक्टरजोंोंनो हालेवनाय जायो नोंथां। बेबायदिनो आइजोफोराबो बे औवाखौ औ बाहायनाय जायो आरो। आइजो माहारिफोराबो जेरै ना गुरनो थाखाय खाइ जेखाइ जेंगाय खबायाइ सेन खखा बेफोरखौ सानानै ना जानो थाखाय बा बाहायो आरो नोंथां आरो ओ दाला संग्राय सान्द्रि बेफोरखौ माइ जावनो माइरं सालिनो बेबायदि नि थाखाय जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो नोंथां।
औ
बेबायदिनो जोङो गोलोम बोथोराव गिसिब सिबनो थाखाय जोङो जायहा फेन गैया गोदोनि दिनावथ' बेबायदि फेेनआ गासैबो गैजोबामोन बेनि थाखायनो औवाजोंनो गिसिब हेबनानै जोङो सिब नाय जायोमोन आरो मैगं खानो थाखाय ख दोननो थाखाय जोंहा औवाजोंनो खेरखा बानायनाय जायो आरो बेबायदिनो बर' माहारिफोरा बे औवाजोंनो ओ बाथौखौबो दउथुनि बिखा हेबनानै जोङो ओ आफा इसोरखौ सिबिनो थाखाय जोङो औवाजोंनो हेबनानै बेबायदि जोङो सिबिनो थाखाय सिबिसालि बानायनानै लानाय जायो आरो। थां आरो बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला ओ फरायसालिफोरावबो बे औवाजोंनो लेखा बिलाइ बहि बेफोरखौ बानायनाय जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंथां
औवाजोंनो बेबायदि जोंहा औवानि दालां आरो गोजौ गोजौ बिल्डिं बानायनो थाखायबो औवाजोंनो गायनाय जायो आरो। औवाजों बेबायदि गायनानै उथिलांनो थाखाय बेबायदि औवा खौनो बाहायनाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो अबाव बा लामा दथायाव जिरायनो थाखायबो जोङो औवाजोंनो बेबायदि जिरायग्रा जोङो बानायना लानो हानाय जायो आरो नोंथां। आरो जग्रा मुराबो बानायनो हायो नोंथां। आरो दैमाफोरखौबो बारनो थाखाय जोङो औवाजोंनो दालां बानायनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
आरो बेबायदि गोजौ गोजौ बिफांफोराव ओ फाथैयानो जा, गयानो जा, बेबायदि हाननो थाखाय जोङो जांख्ला बानायनाय जायो आरो। नो नोंथां आरो गय फिथाइफोरखौ खौ हाननो थाखाय दानदा बानायनाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो आरो जिफोर लामनोबाबो जोङो औवाजोंनो बेबायदि दान्दा बानायनाय जायो आरो बेबायदिनो ओम दाउ फिसाफोरखौबो जोबना थाजोबनो थाखाय जोङो ओ गन्द्रा बानायनाय जायो आरो नोंथां। आरो अमा फिसाफोरखौ जोबनो थाखाय अमा गलार बानायनाय जायो। ओ नोंथां बेबायदि। औवायानो जोंनि सुबुं माहारिनि जिउआव गोबां मदद खालामनाय जायो आरो नोंथां। आरो मोसौनि थाखाय ओ आबाद मावोब्ला मोसौआ बे लामा जिंथिं लाङोब्लाथाय ओ आबादफोरखौ खहा खालामनो खहा खालामलांनो हागौ। बेनि थाखाय मोसौनि खुब खुगायावबो मुख्रा ओ होनो थाखाय जोङो औवाजोंनो मुख्रा हेबनाय जायो आरो नोंथां। आरो ओ अखा हायोब्ला आबादारि फोरा ओ खर'आव लानो थाखाय खफ्रि बानायनाय जायो औवाजोंनो नोंथां।
औ नोंथां।
आरो ओ जोंहा गरम बोथोराव बेबायदि गोलांनो दसे गोलांगालांनो थाखाय जोङो फाथि, औवानि फाथि, औवा रायदोंनि आरो ओ औवानि धारा बेबायदि जोङो हेबनानै लानो हायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
बेबायदिनो ओ दखान एबा निउस पेपार, रादाब बिलाइ, बेफ बेफोरखौ ओ जोङो बानायनो थाखाय जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो। दखानफोरावबो बेबायदि जोङो जिरस बायदिसिना बेबायदि बानायनो थाखाय ओ जोङो औवानि जोंनो ओ लेखा बिलाइ बहि बेफोरखौ बानायनाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा बायदि - बायदि बानायनाय जायो। मैगं - थाइगं गायोब्लाबो जोङो मैगंखौ मोसा बोर ओ मोसौ बोरमा बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय, रैखा होनो थाखाय, जोङो औवा जोंनो ओ बेरा होनानै जोङो आबादखौ रैखा खालामनानै लाखिनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
जोङो औवानि -औवा गोरलै, औवा मेवाखौ, जोङो ओ सुबुं माहारिफोरा बर' माहारि फोरा बेखौ जोङो मैगंबो जायो नोंथां। ओ जेरै -अनला ओंख्रि फोरजों होनानै जायो। आरो औवा मेवाइखौ जोङो बे औवा मेवाइखौथ' गासै बोथोरावनो ओ मोनबाय थाया। ओ बेखौ दै दैज्लां बोथोरावसो मोननाय जायो। बेनि बेखायनो ओ बे औवाखौ मोननाय समावनो मोजाङै सुनानै हानानै बेखौ भयामाव सोनानै आ आसार बानायनानै दोननाय जायो आरो नोंथां। ओ जेन ओ जानो गोसोब्ला जानो हानाय बायसा, नोंथाङाबो औवानि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ एसे हागोन नोंथां।
औ एसे फोरमायना होनायसै नोंथां।
औ नोंथां। ओ औवायाथ' जोंना गोबां खामानियावनो हेफाजाब होयो। औवायाथ' गासैनिबो न'खराव बांसिनानो नुनो मोननाय जायो।
औ।
औ औवाया बायदि खामानियाव हेफाजाब होयो जेरै जोङो औवानिफ्राय ओ जोङो न' लुयो। आरो जोङो औवाजों बहि बिजाब बायदिसिना बानायनाय जायो आरो जोङो औवाजों दरजा खोरखि बिदिबो खालामनो हायो आरो आरो जोङो औवाजोंहाय आइजें आयलाबो बानायनाय जायो। जेरैहाय जोङो ओ ना गुरनो थाखाय जोङो जेखाइ खबाइ नांगौ जायो जों बे जेखाइ खबाइखौ जोङो औवाजोंहाय बानायनाय जायो। जों औ जोङो दैज्लां बोथोरावहाय जोङो ना गुरनाय जायो आरो। दैज्लां बोथोराव बांसिन बिदिनो ना गुरनाय जायो। जोङो बेयावहाय जेखाइ खबाइ नांगौ जायो। आरो जोङो ओ दाला सान्द्रिबो हेबनाय जायो बे औवाजोंहाय जोङो दाला सान्द्रिखौहाय जोंनो माइरं सालिनो बिदियाव नांगौ जायो आरो फिथा देयोब्लाथाय जोंनो नांगौ जायो। आरो जोङो जेंगाय जेंगायबो हेबो आरो गिसिबबो बानायो। आरो जोङो औवाजोंहाय माइ दोननो थाखाय दुलिबो बानायनाय जायो आरो जोङो जेब्ला माइखौ हाखांनानै जोङो न'आव जमा नाखांनानै जोङो न'आव जमा दोननो जायगा नांगौ जायोना जोङो औवाजों दुलि हेबनानैहाय बेवहाय जमा दोनथुमनाय जायो आरो। आरो औवाजों जोङो मैगं - थाइगं आवहाय गायनायावहाय जोंनो औवानि गोनांथि जायो। जेरै जोङो औवाजोंहाय बिदिनो दान्दा बायदि गोलाव खालामनाय जायो। बेफोरखौ जोंनो औवाखौ नांगौ जायो आरो बे मैगं - थाइगं गायोब्लाथाय फटल जिंखा बिदि गायोब्ला जोंनो औवानि गोनांथि जायो।
औ नोंथां
औ आरो औवाया बायदि बायदि नाम थायो आरो जेरै औवा बिजलि जाथि औवा बुरखा औवा बिदि बायदि बायदि थायो आरो बुरखा औवाया जाबाय गेदेर गेदेर आरो औ जोंना बिदिनो बायदि बायदि औवानि नेम थायो आरो औवाया जोंना दान्दा हि लामनो थाखाय दान्दा बेफोराव जोंनो नांगौ जायो।
औ नोंथां।
औ। आरो जोंना औवाया बायदि खामानियावनो हेफाजाब होयो जेरै जोङो मो मोसौ गलि बोरमा गलि बेफोरदि खालामनो थाखाय जोंनो औवानि गोनांथि जायो आरो
औ नोंथां
औ औवानि बेरा हेबनानैहाय बिदिनो दोननाय जायो आरो मोसौफोरखौ आरो अमाफोरखौबो दोननो अमा गलार बानायनो थाखाय जोंनो औवाखौ हेबनाय जायो औवाजोंहाय हेब हाबनाय जायो आरो बिदिनो थुख्रा थुख्रा एसे गोलाव गोलाव खालामनानै आरो जोंहा न'खरावहाय बिदिनो बेरा दुंनाय जायो। बे बेराय सुंनायावबो जोंनो औवानि गोनांथि जायो। बिदिनो लाव-लाव पानिलाव बिदि बिदियाव मैगं गायनायावहाय बेयावबो जोंनो औवानि गोनांथि जायो आरो।
औ नोंथां।
औ आरो बे औवाया ओ रानलाङोबाथाय जोंना बनबो जायो। ओंखाम संनो थाखाय जोंनो बन नांगौ जायो। बेजोंनो जोङो बे औवाजों औवाया रानबानो जोङो बेजोंनो ओंखाम संनो हायो आरो।
औ नोंथां।
औ! ओ नोंथाङा एसे फोरमायलाय नोंथाङा आरो माबाफोर बुंनो दंबावोबा?
औ नोंथां।
औ!
जोंहा ओ औवाखौ दानाय लुनायावबो बाहायनाय जायो। गनस्रि बेबायदिनो बालेब ओ औवानि जोंहा ओ सालखुन्था बेबायदि जोङो बानायनाय जायो दानाय लुनायनि थाखायबो।
औ नोंथां।